नोंथां
औ खोनादों एसे रोमै रोमै ओ खोनादों नाथाय खोनादों।
औ दालाय
एसे साबसिन खोनादों दे बुंनो नोंथां।
आं नोंजों मोनसे बाथ्राखौ लानानैसो सावरायलायनो थाखाय हरदोंमोन नोंथां।
औ दे बुं।
माने जोंनि फरायसालियाव
औ
ओ मोनसे हाबाफारि खुंफुंनो नागिरदोंमोन बेवहायनो नोंथांखौ एसे फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय माखासे बाथ्राफोर बुंफैनो थाखायसो खावलायहरनो नागिरदोंमोन।
नोंगौ नामा?
औ सोलोंथाइनि सायाव आखल गियान दानायनि सायाव आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव गावखौ माबोरै सांग्रांथि लाखिनांगौ बेफोरनि सायाव एसे बुंफैनो थाखाय नोंथांखौ खावलायहरनाय जादों।
औ जागोन जागोन नोंथां माब्ला हाबाफारिया
हाबाफारिया फैगौ बा थारिखआव जागोन।
बा थारिखआव जागोन ना अ'। आं थांगोन दे आं जोबोद मोजां मोनदों खोनानानै नोंथाङा आंखौ बेबायदि हाबाफारियाव हांख्रायहरदों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो। दा जोंनि ओ फरायसाफोरखौ थि ओ लामा दिन्थिनाया जोबोर गोनां। जोंहा लाइमोनफोरा औ।
मानो होनोब्ला उन्दैनिफ्रायनो जुदि आखल गियान दानाय आरो सोलोंथाइ जों लोगोसे आखल गियान दानाय आरो गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो ओ माखासे गाज्रि लामाफ्राव थाङा आरो गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानानै माखासे ओ गनायथावै हाबाफोरखौ मावा बेनि थाखायनो दानि आथि खालनि गथ'फोरखौ बा सोलो फरायसाफोरखौ एसे गियान होनाया जोबोद गोनांथार नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारखौनो बुंदों।
बेनि थाखायनो जोङो उम
औ जोंनि लेखाखौथ' बयबो रोंबाय फरायबाय लिरबाय दा औ फरायनांगौआबो कमपालसारि जानानै फैबाय नालाय। दानिया रावबो थानो मोनलाना फराया गारा नाथाय दा बेफोर बेफोरबायदि औ दानि समावहाय नुयो गोबां लेखाखौथ' बिराद फरायबाय गोबां गिदिर गोलाव सुबुंबो जाबाय। खायफाया नाथाय बिसोनाव मोनसे मानि मोजां आखुनि सुबुं नङा आरो ना। लेखा रोंदोंब्लाबो औ गिदिर गोलाव औ औ जादोंब्लाबो सोरजोंबा रायज्लायनायनि माबा गैया थं गैया मा गैया आरोखि। दा बेफोरबायदिखौबो नांथारगौ जोंहा। जोङो उ जिउआव गोबां सुबुंफोरजों लोगो मोनो जेनेबा बयबोथ' गावनि एखे थाखोनिबो जाया जानो हागौ। खायफा सुबुंफोरा औ बारा ओ थाब बुजिया एबा सोलोंथाइ मोनि सुबुंफोरजोंबो जोङो माब्लाबा समाव रायज्लायनो गोनां जायो मोगा मोगि खालामनांगौ गोनां जायो बिसोरखौ बुजायनांगौ गोनांथि जायो थ' बिनि थाखायो आंनि साननायाव सासे लेखा गोरों जानायनि फ्रायबो बांसिन गोनांथिसिना ओ जादों सासे मोजां सुबुं जानाय आरो।
औ आरो बिनि सायाव आखलखो आखल
आखल गोनां औ गियान गोनां औ बियो थाथारनांगौ सुबुंनाव।
जोंनि बिमा फिफा औ बुंलाय
औ दे बे सोलोंथाइ लानांगौआथ' गोनांखायानो। दा सोलोंथाइयाबो ओ गोनां थि नङा बेफोरबायदि ओ नङा आरो गोनांथार माखासे ओ जोंहा फोरमानलाइफोर नांगौ जायोना जायजों औ जोंहा माखासे साख्रिफोरखौबो मोननो हायो बेजोंसो दा खालि मोजां आखल आखुनि सुबुं जानानैल'बो जाया जानायालाय औ बेफोरखौबो मोजां आखुनि सुबुं जानांगोन आरो लोगोसेनो माखासे ओ मोजांसो ओ ओ आखल आखुनि सुबुं जानायजों लोगोसे माखासे माने गावनि फरायनाय लिरनायाव गोसो होनानै थांनांगोन फरायसालियाव थि समावनो फोरोंगिरिनि फोरोंनाय बोसोनफोरखौ लानांगोन। ओमफ्राय आनजादफोरा मोजाङै जिरायनांगोन सम बायदियै ओमफ्राय बेनो बेजों लोगोसेनो बायदि दानि थासारियाथ' मिथिखायो दा औ औ जौ जुवा बे फोरजों गोबां माबानानै दङ गथ' साफोरा माखासे औ गोदोफबनानै दङ औ नंगौ नंगौ त' बेफोरखौबो बिसोरनो फोरमायनानै होनांगोन आरो बेफोरबायदि खालामोब्ला इयुना मा जागोन इयुनाव बबे फारसे थांगोन औ बेफोरखौ दानो
मानो होनोब्ला जोंनि आ सावरायलायनाय बा हाबाफारिनि आयदायानो जाहैबाय ओ लाइमोन एबा फरायसाफोरखौ आ आखल गियान दानायजों लोगोस थे फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव दोननाय माने बे आ- आयदाखौनो लानानै जोङो गुवारै सावरायलायनो सानदों आरो। जेरै बाहाय फरायसाफोरल' थानाय नङा ओ फरायसाफोरनि दिथागिरि बा बिमा फाखौबो लिंहरनाय जादों मानो होनोब्ला ओ फरायसालियाव जेरैबायदि लेखा फरायनाय बा सोलोंथाइ फोरोंनायजों लोगोसे आखल आखु दानायजों लोगोसे जोथोन लानांगौआ जाहैबाय बिमा बिफ बा बा दिथागिरि न'आव नो माने न'खरावनो गावनि न'खरावनो माबोरै गथ'खौ गियान होनांगौ आ बै जागायनायानो गथ'नि जागायजेनन्नायानो माने न'खरनिफ्राय जागायजायनाय नङा होमबा? न न'खराव जेखौ नुदों बेखौसो गथ'आ सोलोङो नङा होमबा उन्दैनिफ्रायनो? जेरै जानाय लोंनाय बा थाबायनाय रायज्लायनाय माने न'खरनिफ्राय सोलोङो। बिनि उनावसो गथ'आ एसे राफोद जायोबा रोंखा राखा जायोब्ला बै गथ'आ फरायसालियाव थाङो नङा होमबा? माने सोलोंजेनन्नायानो गथ'नि नुथाय बा सोलोंजेनन्नाय माखासे थासारियानो न'निफ्रायसो जागायजेनो। बिनिखायनो जोङो गथ' खरनि बिमा बिफाखौबो लाफादों माबोरैहाय गथ'फोरखौ जों जोथोन लानांगौ आरो गथ'फोरजों माबायदि रायलायनांगौ आरो आ गियानफोरखौ गथ'फोरनाव माबायदि सोनांगौ मानो होनोब्ला गथ'आ जेखौ न'खराव नुदों बेखौसो सोलोङो जेरै नों बिमा बिफानि गेजेराव जुदि दावराव दावसि जाबाय थादोंबा बे गथ'आ बेबायदिनो रागा खरा बा बेबो एसे एसेयावनो गुबुनजों नांलायग्रा बुलायग्रा बेफोरबायदि जाहैनो हागौ इयुनाव आरो बेबायदिनो जुदि न'खराव सोरबा जौ लोंदोंब्ला बा फेग्रा मुवा बाहायबाय थादोंबा बै गथ'आ हारसिंनो बेखौ नुय नुनानैनो सोलोंगोन आरो दा बेफोरनिफ्राय जों माबो बोरै जानगाराव दोननांगौ गथ'फोरखौ बा गथ'फोरनि सिगाङाव जों मा खालामनांगौ? बेफोरखौ जोङो गथ' फरायसाजों लोगोसे बिमा बिखौ जोंबो दिथा गेदेरफोरजोंबा लानानै सावरायनांगौ जायो।
औ नंगौ नंगौ दा दिथागिरि आरो फरायसाफोरखौ जयै लानानै सावरायनाया गोनांथार दा मानोना माखासे बि मोननैजों गोरोबलायोब्लासो गोबां खामानिफ्राबो जाफुं जाफुंगोन मानोना औ बिमा बिफायाबो माखासे समावहाय दायथ' लानानै गथ'साफोरखौहाय फरायसालियाव थिनहरनाय बेफोरो बेफोर थानांगोन आरो बिनि गियाना थानांगोन आरो फराय ओ गावनि गथ'आ माबायदि समाव मा खालामगासिनो बेफोरखौ एसे फरायनाय लिरनाय समावहाय एसे नायफाम नायफाम होयोब्ला गाहाम जागोन बेफोरखौबो नायनांगोन आरो बेहाय माबायाव बायजोआव ओंखारोब्ला थि समाव फैनो बोसोन होनो रोंनाय बिदिनो थागोमानाय बेफोरखौहाय औ एसे बे दिथागिरिफोरनावनो थागोन आरो ना बिसोरनिनो माव औ
मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला सासे उन्दै गथ'खौ बा गथ' गथायखौ फिउचाराव बा इयुनाव मोजां मानसि सासे गुनि गियााननि सुबुं खालामनाया बिमा बिफानिबो दायथ' नङा होनब्ला? दा बिमा बिफाया गथ'फोरखौ जुदि फोरोंलाङाबा माबायदि आखल आखु दानांगौ बेखौ गथ'फोरनो फोरोंलाङाबा बेखौ इयुनाव नोङो सासे बिमा बिफा जानानै सासे मा होननांगौ बेखौ ओ मोजां फिथाइ मोनैबायायदि जागोन आरो। मा नोङो माने लास्टाव माने उन दाहा खालामनांगौ जानांगौ आरोना। बिनि थाखायनो जेरैहाय नोङो सासे गथ'नि सायावनो नोङो देनां बैसो जाहैब्ला बोरायबा बोरैबा माने गाव गावनि फिसानि सायावनो सोनार हैैफिननांगौ नङा होमब्ला बै गथ'आ जुदिन आखायनो रोङाब्ला अननो रोङाब्ला जुदि जोथोन लानो रोङाब्ला अब्ला बिमा बिफायाफ्राबो जोबथारनायाव माने आलाय सिलाय जाहैनांगौ बायदि जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ बेनिखायनो सम थानायावनो जाय समावहाय गथ'साखौ मान गियान होनानै सोलोंहोनो हागोन। मोजां लामा दिन्थिनो हागोन बे समावनो मोजाङै दायथ' लानानै मावफानांगौ मानोना देरबाथ' आरो बिसोरखौ बुजायनानै खोथा मानिहोनो हानायाबो एसे गोब्राब जाहैयो।
नंगौ।
बेनिखायनो दा देरफुनाय समावनो जोङो जा हायो गावनि गाव गावनि फिसाफोरखौ गथ'फोरखौहाय मोजाङै खेल लाथारनांगौ आरो गोबां समावनो रायनानै बुनायनो बुनानैबो जाया एसे अन्नायनि गेजेरजोंबो बिसोरखौहाय माबानांगौ मा होनो
नोंगौ जोथोन लानांगौ बुजायनांगौ आरो मोनसे खोथाखौ न बिमा बिफाफ्रा जेब्लायबो साननांगौ आरो ना माने दायथ' लानांगौ बा नोजोर होनांगौ। नोंनि गथ'आ बास सोरजों थांदों माबायदि लोगोजों लोगो जादों। बहा दंहैयो बेफोरखौ जुदि दायथ' लायोबा आंनिबा आयेन बेरेखा बा ओ समाजाव गनायजाथावै हाबाफोरखौनो गथ'फ्रा मावनो थाखाय खाबुखौनो मोननाय नङा। मानो होनबा बिमा बिफाया जुदि जोथोन लायोब्ला बिमा बिफानि नोजोराव गथ'आ देरोब्ला। बै गथ'आ जेब्लायबो मोजां जायो आरो। गुनि गियानि जाहैयो होननानै आं सानो। आमोरो समाजनि मानसिफ्राबो बा दैदेनगिरिफ्राबो एसे बिनि सायाव गोख्रों जानांगोन। समाजा जुदि बिमा बिफाया बुजायनानै हायाखैब्ला न'खरनि सुबुंफ्रा बुजायनो हायाखै ब्ला जुदि रायजो राजा बा समाजानो जुदि जयै ओंखारनानै खौसेयै ओंखारनानै जुदि बै गाज्रि आखुनि गथ'फोरखौ जुदि सोलायहोनो नाजायोबा बुजायनो नाजायो जायोब्ला बै गथ'आबो सोलायगोन होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसेनो समाजाबो सोलायलांगोन होननानै
सोलायलांगोन औ औ। नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। औ दे दे नोंथां औ दे थांगोन आं हाबाफारियाव औ।